बे समाव ना ओ नोंथांजों आं फंनैसो औ नोंथांजों आं फंनैसो खौरां सावरायनो हांगोन ना
औ औ हागोन नोंथां
थां आङो दायो बर'नि आंगो एबा जाग्रा ओंख्रिनि बागै सावरायनो सानदोंमोन नोंथां हागोन ना सावरायनो
औ औ हागोन।
ओ नों ओ नोंथां बिदिबा जागायनोसै
औ
ओरैनो जोङो बुङोब्ला जोंनि आंगो ओंख्रि जाग्रा होनोब्ला सबायजों दाउ एबा अनलाजों दाउ नङा होमबा नोंथां?
औ औ
ओ जोङो दायो अनलाजों दाउखौ जोङो अनलाखौ जोङो गिबियावनो जोङो माइरंनिफ्राय मोनो होमबा नङा होमबा नोंथां? औ औ ओंख्रिखौ अनलाखौ जोङो माइरंनिफ्राय मोनो ओफ्राय जोङो दाउजों अनलाजों जायोबा जोङो जोंनि दाउजों अनलायाथ' जोंनि बर'नि आंगो एंगार हायै मोनसे ओंख्रि नङा होनो
औ औ
ओ दा नोंथाङाबो बेफोरनि बागैनो फंनैसो बुंनो हागोन नामा नों?
ओम हागोन औ हागोन।
औ दे।
ओ बर'नि माने जानाय लोंनाय ओंख्रिनि खोथा सावरबाथ' माने लुगैनाय खुदै गलायनाय फैयो आरो हे हे दा माने जोबोद गोथाव गोथाव ओंख्रि जोंहा जिहेतु दङ जोङो नोंथाङा दा एसे बुंलांबाय अनलाजों दाउ सबायजों अमा गोरान नारजिजों अमा बेदर मैथाजों ना औवा मेवाइ अनला नङा होमबा गोबां माने जोंहा माने जोङो जाग्रा दङ आरो जोंनि बर'फोरनि माने गुबुन माने न'खराव माने जाग्रा ओंख्रिफोरा माने बेफोरबो माने मोनसे मोनफा मोनफा आरो दायो जोंनियाव माने बिराद मोनसे फेमास जादों जे जोंनि बर'नि हटेलफोरावहाय गोबां माने मानसिफोरा बा गुबुन जोंनि हारिनि सुबुंफोराबो दायो माने अनला ओंख्रि जानो थाखाय हाबो नङा होमबा? अनलाजों दाउ ओंख्रि जायनि थाखाय हाब बो आरो जोङो बुंनांगोन साम' ओंख्रि नङा होमबा? साम' ओंख्रि जोबोद गोथाव बयबो जायो। दा बेबायदि मोजां अमा बेदर जोङो जायो अमाखौ जोङो गोरानबो जायो। जोङो ओरैनोबो माने एवना जा माने माबा खालामना जायो दा माने गोबां माने जोंहा आइटेम दङ आरो ओ दा ओंखायनो दिनै जोङो बर'आ मोनसे आलादा जोंहा सिनायथि जानाय लोंनायावबो जोंहा दङ जानाय लोंनायजोंबो जोंनि बर'फोरखौ जोङो माने माने सिनायनो हायो आरो आरो ओ जोङो दिनै माने बर'फोराहाय एसे माने भेराइटिस माने गुबुन गुबुन रोखोमनि बानायनानै माने जानो नायखो जों नुनो मोनो आरो गोदान गोदान आलदा आलदा बेबायदि बारायनायखौ जानायखौ जों नुनो मोनो बेबायदि दा ओ नोंथाङा
औ
ओ बेै बर'नि जि जानायफोरनि मादावहाय माबेखौ बांसिन गोथाव मोनो मानि थाखाय
आंङो आङो बुंनि नोंथां दाथ' जोंनि गामि एबा जोंनि बर' ओनसोल एबा बर' हारिफोरा बांसिनानो गोथाव मोनो होनो होननानै बुङोबा सबाइजों दाउ अनलाजों अनलाजों दाव आरि बायदि बायदि ओंख्रिखौ जोंनि बर'फोरा गोथाव मोनो नङा होमबा नोंथां
औ औ
बिनि मादावनो जाहैबाय जोङो ओ ओरैजाय जोंहा दङ अनला ओं अनला ओंख्रि अनला ओंख्रि आरो दङ ओरैजाय सबायजों दाउ ओरैजाय दङ आरो मेवाय बिदिनो गोबां रोखोमनि बर' गावनि आंगो जाग्रा ओंख्रि दङ बे फोरखौनो बेफोरखौ लानानै जोंनि बर'आ गोबां सिनायथि मोनबोदों जानाय लोंनायनि बागैबो गोबां सिनायथि मोनबोदों नङा होमबा नों
नंगौ नंगौ
औ जायनि थाखाय जोंनि बर'आ बर'फोरा गोबां ओंख्रि दङ गोदो मोनसे समावहाय जोङो अमा जानायनि थाखाय गुबुन हारिफोरजों नासयजादोंमोन जायनि थाखाय नाथाय दा जोंनि बे बे जोंनि ओंख्रि जानाय जाग्राया गोबां गुबुन हारिफ्राबो जोंनि जानाय लोंनायखौ गुबुन हारिफ्राबो सोलोंनो हमबाय बेनि बिदिनो' बर'आ बर'आबो बर'नि जानाय लोंनाय थानायनि थाखाय बेफोरनि थाखायबो सिनायथि मोन बाय जायनि जाहोनाव जोंनि बर'आ मोनसे ओ रों-गोख्रों गोरा हारि जाबाय नङा होमबा नोंथां?
आरो हरैजाय नायोबा जोंना जोंना गोबां गोबां रोख खोमनि ओंख्रि दङ जेरै बुङोब्ला ओरै जोङो सबाइखौबो जोङो सबाइखौ गिबियावनो जोङो सबाइ बेगरनिफ्राय जोङो बेगरखौ बेगरखौथ' जोङो हुख्रेमनानै एबा एवनानै जोङो बेखौ ओंख्रि जाया होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ।
जायनि थाखाय जोङो ओंख्रि जायो ओंख्रि जानानै जों गुबुन हारिफ्राबोथ' दानि दिनाव बेफोरखौ जानो सोलोंबाय। जायनि थाखाय आरो जाय दङ अमा बेदरजों होनोब्ला अमा गोराना अमाजों नारजिजों होनोब्लाथ' जोंनि बर'फ्रा गोबाङानो गोथाव मोनो नङा होमबा?
नंगौ नंगौ।
थाखाय जोंनि बेफोर ओंख्रियाबो जोंनि बर'फोरनि मादाव गोबां बर'नि ओंख्रि दङ जायनि जाहोनाव गुबुन हारिफ्राबो जाना जादावनानै गोथाव मोन बाय जायनि थाखाय बेखौ दखान हटेल हटेल सहरफोर टाउन सहरफोराव हटेलफोरावबो बायनानै जानो हमबाय जोंनि बर'नि ओंख्रियाबो गोख्रों जोबोर गोथाव आरो जोबोर जाथावथाव मोनसे ओंख्रि नङा होमबा नों
नंगौ नंगौ।
अ दा बेखौ नोंथाङा बे ओं जोंनि जानाय लोंनायनि ओंख्रिनि बागै फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा!
औ औ ओ जोंनि बर'नि जानाय लोंनायाथ' बेफोरनो जाहैबाय नोंथाङा जिखिनि बाथ्राखौ दायो माने फोरमायबाय। आ गोदो जोंनि बर'फोरा माने बिदि हाग्रा ओनसोलाव बा जोंनि हाजो सेर सेर माने रायजो जायोमोन नालाय बै समावहाय माने जेब्ला माने बर'फोरा गोबां जौगायाखैमोन माने बिदि थानाय जानाय लोंनायफोरा बांद्राय साब सिखोन नङामोन बैसा समाव जोङो खांख्राइ साम' जायोब्ला
औ।
खांख्राइ साम' जायोब्ला माने जोंखौहाय माने ओ मुगैयोमोन। ओ दा ओ ओ ओंखायनो ओ दिनै फैयै फैयै जोङो गुबुनजों मुगैजादोंब्लाबो जोंनि जानाय लोंनायखौ जोङो गार माने ओ गाराखै। मानोना जोङो जिहेथु जोङो माने ट्राइबेल हारि जोङो गोग्लैसोनाय हारि। आरो जोङो माने हाग्रा बंग्रा बा हाजो ओनसोलफोराव ओनसोलफोराव जो जों रायजो जाग्रा जोङो मोनसे हारि हिसाबै जोङो हाग्रानि जिब जुनार बा जों नि जि मिथिंगाया रि जि माखासे सोरजि जानाय माखासे जोंनि एम्फौ एनलाफोरखौ जोङो जायो। आरो जोङो बुंनांगोन लाथा एम्फौ होनना बुङोब्ला नङा होमबा? जायखौ जों इंलिस्थआव इंलिसाव सिल्क अर्म होनना बुङो। माने बेबो मोनसे माने जोंनि थाखाय बिराद मोनसे ओ मुंदांखा बा जानाय मोनसे बेबो। जों बयबो जायो। आरो ओङो ओ जोङो बुंनांगोन जे जोङो ओ जोंनि गामिफोरावहाय जोंहा गोबां मैगं थाइगं जोङो मोनो। जाय मैगंफोरखौ जोङो ओ बर'फोरानो बांसिन जायो आरो जोबोद गोथावबो नङा होमबा? बिनो माखासे आरो बर'फोरनि माने माने जानाय जि खारि ओंख्रि नङा होमबा? ओ बेफोर बो माने जोबोद माने रायख ओ रायखांथावना। बा सावरायथाव सावरायजाथाव माने बेफोरबो मोनसे मोनफा मोनफा दा ओ दिनैनि थासारियाव जों जुदि नायोब्ला जोंनि बर'नि जानाय लों लोंनायखौ बयबो माने अनसायो बयबो माने मोजां मोनो। आरो ओंखायनो दहय इसे आगोलाव बुंनाय बायदि जोंनि ओ जाय बिथांमोनानि खि माने बाजारफोरावहाय बा बिदि माने हटेल गला खुलिनानै माने बेफोरखौ माने फानो दिनै जोबोद माने मानसिजों माने अनसायजायो आरो। नि जोङो माने औ अनसायजायो आरो। नि जोङो माहोनो ओ अमा खाजिनि जुदि बाथ्रा बुङोब्ला जोबोद माने बेबो मोनसे जे माने ओ मुंदांखा होना जोङो बुंनांगोन। दा बेफोरबो दा बेफोरो जोंनि मोन फा मोनफा माने बर'नि मोनसे जानाय बियो मोनसे ओ माबा ओंख्रि बेफोरो।
औ नंगौ।
औ।
दाथ' ओंख्रियाथ' जोंनि बर'नि गोबां दङ' ओरैजाय नायोबा जोङो बैसागु फोरबोआवबो जायो जो आरो ओरैजाय दङ ओरै खेरा दाबसिननिबो ओंख्रि जेराव जिहेथु दङ। उम बेफो बेखौबोथ' नोंथाङा मिथिखायो जाहैदों।
औ
जायनि जाहोनाव जों बेखौ जायो गोबां ओंख्रि दङ जोंना बर'नि जोंनि ट्राइबेल हारिनि आंगो जाग्रा जामुं ओंख्रि बेखौ गुबुन हारिफोराबो जोब बोर अनसायो जोबोद मोजां मोनो बिसोरबो जानो थाखाय जोंनि बर'नि ओंख्रियानो जाहैबाय जोंनि बर'फोरनि मोनसे आंगो नेरसोन जोङो दिनै जोङो दिनै बिदिनो आं जोंना बर'आ आंगो जाग्रा जानाय लोंनाय दङ जायनि थाखाय जोंनि बर' बेफोरनि थाखाय गोबां मुंदांखा गोबां हारि सिनाय जादों नङा होनबा नोंथां?
नंगौ नंगौ
जोंहा जायनि थाखाय बर' गोबां रोखोमनि ओंख्रि जाग्रा दङ। जोंनि दहाय बर' खोनादों नोंथाङा
औ खोनादों खोनादों औ खोनादों।
नोंथाङा दा फंनैसो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ ओ जोंनाथ' थ' बर'फोरनि माने जि जानायनि बागैथ' आरो मा सावरायबावनो नङा होमबा जिखिनि जोङो सावरायबाय बेखिनियानो ओ बिदि जोंङो स्पेसियेल माखासे आइटेमफोर जोंहा मुवा जाग्रा थाबाय। दा बेफोरनो आरो बेनि मादावनो आङो बांसिन गोथाव मोनो होननानै बुङोब्ला अनलाजों दाउ। सबायाइजों अमा गोरान बेफोरखौ मानजों गोथाव मोनो आरो।
औ दाथ' नोंथां समाबो जाबाय नोंथांखौ लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय फन खालामनायनि थाखाय आरो बेखौ सावरायनो मोननायनि थाखाय आंन जोबोर गोजोन्नाय थाबाय।
औ जागोन दे नोंथां गोजोननाय थाबाय।